हेलौ नोंनिखो खोनायाखैलै।
ओ मोजां खानायाखै नोंथां।
खोनाबाय नोंथां? मोजां खोनायाखै नोंथां। आं नोंनिखौ खोनाबाय आंनि खोनायाखै ना? ओहो मोजां खोनायाखै। अ दालाय? खोनादोंना?
मोजां खोनायाखै। नोंथांनि माथोआ थेर जोबदों।
मा जादोंथाय हेल'
हेलौ
औ खोनाबाय
औ खोनादों दे
औ दे बिदिब्ला जोङो मोसौनि सायाव सावरायनोसै ना
मोजां खोनायासै नोंथां ओं
अह दे नोंथाङा बुंनो हागोन नोंथाङा मोसौनि सोमोन्दै बुंनो हागोन
ओहोम ओ मो मोसौनि सोमोन्दै आं नोंथांजों बेखौनो सावरायनो सानबाय जे आंनि बुजिनायाव मोसौ होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो जोङो मोसौखौहाय जोङो गोदो गोदायनि फ्रायनो जोंङो सिगांनिफ्रायनो जोङो जायखौहा जोङो फिबोबाय थानाय जादों आरो जों उन्दै निफ्रायनो जोंङो नु थादों ओ जोङो मोसौखौहाय ओ जोङो जेरै मोसौखौ मोननै रोखोमै हा जों फिसिनाय जायो जेरै जारसि मोसौ लकेल मोसौ जायखौ जोङो बां सिन न'आव फियो बेखौ जोङो लकेल होननानै बुंनाय जायो आरो जायखौ जोङो ओ जाय मोसौआ गोदोर-गोदोर बा ओ बाहेरनिफ्राय फैनाय बे मोसौखौ जोङो जारसि होननानै बुंनाय जायो ओ जारसि मोसौनि बागै आं बेखौ बुंनो सानबाय जे जारसि मोसौआ जोंनो गोबां गाइखेर होयो आरो बिनि गाइखेरा नन स्टप गयो ओ आरो बिनि जारसि मोसौनि बेसेना ओ मासथियावनो एक लाख टुइन्टि थावजेेन एफोरबायदि जोङो मोननो हायो जारसि मोसौआ जे जेब्ला ओ दामब्रि फिसा होयो अब्ला जोङो बेखौहाय ओ जोङो फिसियो आरो मैल' गोनांनानै बुंनो सानो खारन जे जारसि मोसौआ जेब्ला दामब्रा ओंखारो दामला दामब्रा उजियो होनब्ला बे मोसौखौहाय ओ जेबो मैल' गैयि होननानै जोङो मिथियो मानोना जार्सि मोसौ दामब्राया जेबो खामानियावहा बाहायजाया बिहा पाफ गैयैखाय बियो ओ एवजायाबो बा आबाद मावनायावबो जेबो बाहायजाया आरो बाय बियो गाय गरबोनो हाया
अह
जेरैहाय मोसौ जारसि दाब्रि उजि फियोब्ला बेखौहाय गोदोर जानायजों लोगोसे ओ जोङो बेखौ गाइखेर मोनना हायो बिनि गाइखेरा ननसक गयो आरो बिनि उनावहाय गाइखेरनिफ्रायनो जों गिउ पनिर बायदि मैया जोङो बेसाद जोङो बानायनो हायो जेरै बिस्कुट फोरावहाय जोङो होनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेबाय दिनि बिदिनो जि मोसौ होनोबा जारसि मोसौनिख्रुइ बिनि मैद'आ बांसिन जोङो गाइखेरखौहाय फया सेयाव जोङो बायनो थाङोब्ला जोङो बेखौहाय फन्द्र' थाखायै जेननो बायना बायनाय जायो उम नोंथाङाबो मोसौनि फारसे आंदों सावरायनो हागोन दे
औ नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंनाय थारैनो बेफोर गासिबो सैथो नंगौ मोसौ नि गेजेरजों जोङो गोबांथार मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो जोङो नायनो थाङोब्ला मोननो हायो जोंनि आबै आबौ फिसिबोदों मोनफ्रोमबो न'खराव जोङो नायोब्ला बांसिनावनो गोदोनि समाव जोङो ओ मोसौ फिसिनाय जोङो नुनो मोन नुनो मोननाय जाला अब्लाबो दोङो ओ मोसौआ आरो दा मोसौखौ मोसौनि सोमोन्दै नोंथाङा गोबांथार बुंलांबाय जारसि मोसौनि सोमोन्दै बेजोंनो लोगोसे जोङो बुंनो हायो मोसौ जायजों जोंनि बर' हारिया आगोलनि समावहाय गाव जानो थाखै ओ आबाद मावोमोन बेखौ जोङो ओ मोसौजोंनो जोङो ओ हालेवनानै बे आबादखौ जोङो मावनाय जायोमोन आरो जोङो मोन्थिनो हायो मोसौ गेजेरजों जोङो हालेवनानै नांगोलफोरजों हालेवनानै जोङो जोंनि नि जि आबादफोर बेखौ जोङो बुथुमनो हायो आरो जों मोननो हायो मोसौआ दामब्रा आरो दामब्रि थायो दाम्ब्राबा बियो हालेवनाय खामानियाव बाहायजागोन आरो दाम्ब्रिबा बियो ओ गाइखेर होनाय बा फिसा खांनाय बेयावहाय जोङो ओम मुलाम्फा मोननो हायो आरो जेब्ला जोंनियावहाय ओ मोसौ हालुवा जायो बेखौ जों हालेवनाय खामानियाव बाहायो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आगोलनि समावथ' बे मोसौजोंनो माखासे औवानि गारिफोर बानायनानै बेबायदि मोसौ गारिफोर ओ जों माल रोगानायफोर जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो बेफोरखौ एसेबां नुनो मोननाय जाला जोङो खम बेबायदि नुनो मोनसै आरो दानि जुगाव जोङो खम नुयोसै आरो जेब्ला मोसौ दाम्ब्रिनि बिस जोङो नायो मोननो हायो मोसौआ बेबायदि बोसोराव मासे फि सा होयो ओ आरो बेजोंनो लोगोसे ओ जोङो बे मोसौनिफ्राय बा बे मोसौ दाम्ब्रिया बा बिमाया
उम औ
जुदि मोसौआ ओ मोजां गाइखेर होग्लाब्रा बिनिफ्राय जोङो मोसौनिफ्रायनो लिटार नै बा लिटार थाम बेबायदि गाय गाइखेरफोर मोननो हायो आरो जोङो लिटारसेयावनो बे गाइखेर खौहाय द'जि राङाव फानोब्ला जुदि लिटारनै जायोब्ला ओ सेजौ नैजि रां जागोन आरो जुदि तिन लिटार जायोब्ला सेजौ दाइनजि रां रां जोङो नै बेबायदि मोसौनि गाइखेरफोर फान्नानैबो जोङो गोबांथार बेबायदि रांखावरि आरजिनो हायो आरो गाय मो सौनि गाइखेरजों जोङो बेबायदि साहाफोर लोंनो हायो आरो बे बेल' नङा जोङो माखासे घिफोर बानायनो हायो बाटार फोर बानायनो हायो आरो जेरै नोंथाङा बुंबाय पनिर जायखौ ना बेदरफोर जायि सुबुंफोरा जायो बेखौबो जोङो मोसौ गाइखेरनिफ्रायनो मोनो मोननो हायो आरो बेखौ जोङो बेबायदि माबायदि सङो होननानै बुङोब्ला जोङो गोबांखौ जानायखौ नुयो बा जोंबो जायो मटर बिलाहि आलु फोरजों जों बेखौ जायो जेब्ला जोङो संगोन बेखौ गिबियावहााय जोङो थुख्रा खामना लानानै बा हाना लानानै जोङो बिनि उनाव बेखौहाय जोङो फ्राय खालामगोनानै लानो गोनां जायो फ्राय खालामखांनायनि उनाव जोङो बै जिथु जों संनो लानाय मैगं आलु मथर बिलाहिफोर बे खौ संनानै जोङो मोजां फोमोनजासे संनानै बिनि उनाव जोङो पनिरखौ होसननानै जोङो जानो हायो। आरो बेबायदि जोङो गोबां बेबायदि पनिरनि टेस्ट सुवाम जोङो मोसौनि गोबांथार बिसय नायदों नाथाय मोसौआ मा जायो होननानै बुङोब्ला खौ जानायखौ जोङो नु नो मोनो। बेनो माबा मोनसे एक्सट्रा बेबायदि बायनानै जोंहा होलायनांगौ गोनांथि गैया। बियो हाग्रानि गांसो रज'नाय बेखौ जायो आरो माखासे औवा बिलाइ फोर बा थालिर बिलाइ बेफोरखौ बे मोसौआ आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ जों नायोब्ला मोननो हायो जेनेबा बेबायदि मोसौ औ गाइखेर सेरनाय मोसौफोरनो ओ गुन्दैफोर बा सापर होनो ना बेफोरखो होनाय जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरखौ गाइखेर
औ। हेलौ
जिउ खांनायावबो हो खहाय जानाय बेखौ जोङो मोननो हायो आरो
औ औ। नंगौ नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथोआनो। ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो बेबायदि मोसौ फिसिबोनायखौ जोङो नुबोबाय थादों। आथिखालनि मुगायावहाय कम होननोब्लाबो जोङो कमनानै जोङो मिथियो। मानो होनोब्ला दायो यो आबाद मावनायनि बेलायावहाय बाय दिनो पावार टेलारफोर ओंखारनायखाय बे मोसौ जों आबाद मावनाया ओ खमायलांनो हमबाय ओं।
नोंथाङा लकेल मोसौनि बागैहा ओ आंनो गुवार फोरमायना होबाय नोंगौ। ओ नोंथां गासैबो बेबायदियैनो जारसिया बायदि रोखोमनि दोङो जेरैहाय आफ्रिकान ओम जिब जेरै ओ अस्ट्रेलियान इफोरबायदि बायदि रोखोमनि मो सौ जारसिफोर दोङो बेफोरखौहाय जोङो मोजाङै ओ जोथोन लानोबा बासिनो जोंङो बे मोसौ जारसिखौहाय जोङो बाहेराव खाहैनाय जाया बेखौहाय जोङो जे